हेल'।
औ नोंथां।
औ-औ-औ। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ-औ-औ जों मा आयदानि सायाव रायज्लायनो दिनै?
जों दा थास' दंफां थास' बिफांनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन जागोन। औ।
ओ-जों थास' बिफा होनब्ला। थाय। ओ- थास'आ जोंना, गायनाय थायो आरो हाग्रानि थास'बो थायो, बेबायदिनो आं हाग्रानि हाग्रानि थास'नि बागै बुंलांनो सानदों नोंथां। औ दा हाग्रानि था स' होनबाथाय जोङो हाग्रानि थास'खौबो जोङो गोसोम आरो गुफुर। मोनै। मोननै बाहागोआव मोननो थाङो खोनादोंना नोंथां? औ ओ- गोसोम। गोसोम थास'बो नु मोनो जोङो आरो गुफुरबो मोनो थाराखौ जे। जा माने बे फुद्रायबो नङा माने एसे जेनेबा बेलेग नेचारेल कालारनि। गोथां औ बेबादिनो। जोङो थास'खौ होनबाथाय जोङो, थास'खौ बिथरायबो जायो, ओ-आथिंखौबो जायो, आरो थास'नि जोङो बेदरखौबो जानाय जायो। आरो बिबारखौबो। जानाय जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोना नोंथां? हेलौ हेलौ